औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ
औ
नोंथाङा हरनाय गुबै जाहोना मामोन?
औ नंगौ नोंथां बिदिबा आं नोंथांजों एसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन हरदोंमोन नोंथांखौ दा जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनि हारिमु माने औ बे हारिमु जों माबोरै जोंनि हारिमुखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो आरोना आरो जोंनिया मा मा हारिमु दं आरो जोंनि बर' हारियावहा
औ
औ बेखौ जों आरो माबोरै जों इयुनफ्राव फोथायना फोथांना ला लांनो हायो फोथांनानै औ बेनि सोमोन्दै। दे बिदिबा नोंथाङा जागायजेनदो मा मा जोंनि हारिमुखौ मोबोरै जों मा मा मा खामानि मावबा मोजां जोङो
हारिमु होन्नानै बुंबोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नोंथाङाबो बेखौ दिनै मिथियो हारिमुवा जाय हारिमुवा जों माने
जाय हारिमुवा हारिमु गैया बे हारिया माने बुहुमाव जोब सुस्रांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा बेनिखायनो जों हारिमुखौ ओ अरायबो अनसायनांगोन आरो हारिमुनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खोथाखौ जोङो जिउआव माने गुबुना मिथिगोन आरो। जोंहा बे राव, हारिमु, थुनलाइ बिदिनो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जोंहा गासैनिबो बिथिङाव जोङो रोंखा राखा नङा होमबा। आरो गासैआबो जोंहा दंखायो जोंहा राव हिसाबै जेरै बर' राव जाय रावा दिनै ओ भारतनि दाइनथि फारिलाइयाव हाब्बाय नङा होमबा बेफोर जोंनि थाखाय हारिखौ बियो सिनायथि होयो आरो। बे सा सानजा ओनसोलावदि बर' हारिफोरा रायजो जानानै दं। आरो बर'फोरादि गावसोरा गावाइनि आसार खान्थि राव दं थुनलाइ दं आरो हारिमु दं बेफोरनो जोंनि गासैखौबो जोङो सिनायथि होयो आरो। दिनै बबेबा मोनसे जायगायाव नोंथाङा जुदि बेरायनो थाङोब्ला नोङो दख'नाजों थांनानै नोंथाङा बेरायनो लााङोब्ला आरो आर'नाइ गोदोनायाव गामसा गाननानै जुदि थाङोब्ला बै गुबुन हारिनि मानसि दाबो सिनायगोन आरो औ बिथांमोनहा बर' हारिनि मानसि। थिग बिदिनो जोङो आइजोखौबो बुङो र' बिथांमोनहा बर' आइजो बिथांमोना बिथांमोननि कालसार दख'ना गाननाया बिदि होननानै जोङो गुबुन जोंनि भारत हादरनि मानसिफोराबो जोंखौ सिनायगोन आरो आथिखालाव। मानोना जोंनि बर' दख'नाया जोबोर गाब गोनां आरो गासैखौबो जोङो बेरखांहोनो हायो आरो नोजोर जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो नुयोब्ला जों गासै मानसियानो जेरै समायना नुयो मानोना जोंनि गाननाय - जोमनाया जोबोर मेगनाव गोसोआव बोनो हानाय मोनसे द्रेस आरो बेखौ बर'फ्रा जों गाव गावनि आखाइजोंनो दायो‌। आरो थिग बिदिनो लोगोसे जोङो जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो दानाय दानाय लुनाय नङा होमब्ला बर'फोरााद जि जायो गाव गावनि जि जोमखौ जों गाव गावनो दानानै लायो नङा होमबा। आरो बर'फोराादि आबाद मावनानै जायो बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो आरो। जों बर'फ्रा गाव गायनि आदारखौ गाव गायनो गायनानै जायो। दिनै मालायनि आथिं सिङाव जों थानो गोनां गैया जोङो गावायनो हादाब दङ जेरै बि टि सि हादाब आरो बे हादाबाव जानानै जों बर'फ्रा ग्रोम - ग्रोम रायजो जानानै दिनै जिउ खुंबोगासिनो दं बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे आरो आरो जोंहा जेरै आखाइनि आखाइजों जेरै बानायनाय जायखौ सेन, जेखाइ खबाय आरो जोङो गोबां आइजें- आयलाफोरखौ जोङो दानानै जोङो दि नांगौ जिउआव बाहायनाय लायो नङा होमबा बेफोरबो जोंनि हारिमुनि मोनफा -मोनफा बाहागो आरो हारिमुखौ बुंनानै जों समनि गेजेराव जोङो फोरमायनानै होजोबनो हाया। हारिमुवा जोंनि सिनस्रि बसा नङा होमबा जेरै गंसे नङा जेरै मुदा गैयाबा जेरै थोंगोर गसमा थानो हाया थिग बिदिनो मोनसे हारियाबो हारिमु गैयाबा जोङो बुहुमाव जेबो सिनायथि होनो हाया आरो। अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनियाव बेे हारिमुवा जोंनि थाखाय आरो जों हारिमुखौ बोरैहाय फोजौलांनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों।
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङाथ' मख'बायानो बार हारिमु खौ जों माखौ बुंनाय जायो हारिमु दा जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखि नि थाखाय गुबै जोंनि मावनांगौ खामानिया जों गावनि राव आरो जोंनि जाय दानाय-लुनाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय जि जि जोम बेफोरखौ जों इयुनावबो जों लांबाय थानो हानांगोन आरो जोंनि जाय जों दोरोङारि जानायफोर दङ जोंहा जेरै जोंनि बेदरफोर जिखुनु अमा बेदर बा दाउ बेदर
बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो इयुनावबो
जा माने जानायाथ' जाखागोन आरोना जों जाबायदिहै जोङो संना जायो। औ बेफोरखौ जोङो माने बेबायदिनो बर' हारिनि ओ बेफोर दोरोङारि संनाय बा ओंख्रिफोर होननानै जोङो मिथिजानांगोन आरो उनि इयुनावबो अब्लानो जोंनि हारिमुआव थांना थागोन नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा दा जोंनि दानाय लुनायजों लोगोसे जोंनि आबाद मावनाय खान्थिफोर बेफोर आबाद मावनाया खौ जोंनि ओ हारिमुखौ फोरमायो आरो मोनसे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेफोर गासिबो ओ जिनिसफ्रानो नांगौ आरो ना जेरै जोङो गावनि ओ जिथुबा जों आबाद मावनाय खान्थिफोर बे खान्थिफोरखौ जों मालाबाबो बावगारनो हानाय नङा। आरो जों मेचिन दानि बिनि ओ बिगियानारि मुगायावहा जों मेसिनफोरजों बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय खान्थिफोर दंब्लाबो।
औ
जों माने जिथुबा जोंनि माइ गायनाय आदबावहााय जों लोब्बा लाखिनानै जों जाय फोरबोफोरखौ फालियो। जेरै आबाद मावनायाव आरो ना जाय आबाद मावनानै जों फोरबोफोर लोब बा लाखिनानै जों फालियो जेरै खाथि गासा लागायनाय बा हाल जांख्रा नङाबा आरो बेबायदिनो ओ जोंनि सतसुवा ओ बेफोरबायदि बा बे नोंथां बे अमबुबासि मेला जानाया मा होनोमोन नोंथां बेखौ। औ बेखौ मा होनोमोन बराव आं बावदों आरो नोंथां बे आव आवथिसुवा आवथिसुवा बेफोरबायाददि फोरबो माने बेफोरथ' आबादफोरजोंनो दं नालाय लोब्बा आरो बेबायदिनो जोंहा आबाद मावनानै जों मोजां फिथाइ मोननाय जों जेरै ओ जों जानाय जोंनि मागो दमासि बेफोर फोरबोफोरखौ जोङो इयुनावबो जों फालिलांबाय थानो हानांगोन आरो अब्लासो जोंनि हारिमुवआव थांनानै थागोन होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि मोजां हारिमु बायदि गोलैनाय जेरै जोंनि जि दानाय जों गावआनो जि दायोमोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि सुबुं सुबुंफोरा गासैबो गाव हारसिंनो खुन्दुं खुननानै बा खुन्दुं खननानै जिथबा जोंनि बे ओ खुन खुन्दुं थायोना नोंथां खुन होननाय बुङो बे थुलानिया औ कटन होनना बुङो इंराजियाव बेनिफ्राय खुन्दुं खुननाय बा जोंहा एम्फौ लाथाफोरनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं मोननाय बेफोरबायदि जिफोरखौ जों खुन्दुं खुननाय बा ओ बेफोरबायदि बानायनायफोरखौ जोङो आरो जि दानायफोरखौ जों गारनो नाङा आरोना इयुन समसिम। जों इयुनावबो मावलांबाय थानांगोन अबब्लानिया जोंनि हारिमुफ्रा थांना थागोन आरो। आरो बेबायदिनो जोंनि गावनि जि जोमखौ जों गानबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि थुनलाइ सोरजिबाय थानांगोन जों थुनलाइफोरखौ ऐ लिरनाय खन्थाइ रायथाइ लिरनाय जोंनि सिनेमाफोर दिहुनन्नाय बा जोंनि जिखुनु ओय फाव फावथाइ थुनफावथायफोर दिहुननाय बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो मावलांबाय थानो हानांगोन जोंनि बर' हारिनि रावआवनो। ओ जोंनि थुनलाइखौ जों गोजौ थाखोसिम लांनो हानांगोन आरो ना नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि हारिमुफ्रा थांना थागोन आरो अब्लानोसो
नों-नोंगौ औ नोंथाङा गोबां गुवार खोथायैनो फोरमायनानै होबाय जोंनि हारिमु खौ जोङो सिबिनोब्ला अनसायनोब्ला जोङो साफ्रोमबो ओ जोंनि बे बर' हारिनि मानसिफोरानो बाहागो लानांगोन आरो हारिमुखौ जों गाव हारसिं सिबिनो हाया नङा होमबा हारिमुखौ सिबिनाया जों सा गासैनिबो बिबान नोंनिबो आरो आंनिबो बिबान आरो
नोंगौ नोंगौ नों गौ नोंथां
खौ जों गोजौ फारसे फेहेरनोब्ला जोङो नोंथाङा बुंलांबाय दालिगावखौ औ ओ जोङो जि दानाय-लोंनाय जि दानाय-लुनाय बेफोरखौ जोङो आखाइजों मावो बिदिनो ओ गोदो जों हाल एवनानै जोंङो माबायोमोन मोसौजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनानै जों गायो नंङा होमबा? जोंनाव बेयावबो जोंनि आसार खान्थिया जोंहा गोमालांदों आरो गोदो जोंङो ज' ज'यै जोंहा सावरि बादालि जायोमोन नंङा होमबा नोंथां जेरै ओ दसजन फन्द्र' जन बिदि न'खरजों जोंङो नोंसानाव सानसे बैसानाव सानसे बिदिनो जोंङो मावनानै जों सानसेयावनो फोजोबनानै लायोमोन आरो दिनै नोंसानाव माइ हानायखौ जेरै सानसे फाला जालायबाय आरो गाबोन बै सानाव जोंङो फाला जालायबाय बिदिनो बर' मावोमोन आरो थिग बिदिनो बे माइ हानायल' नङा जोंनि हाल एवनायावबो मानोना नोंङो रौवानि माइ गायग्राखौ नोंङो दसजन बिस जोन जुदि लिंना लायोब्ला नोंङो खोनसेयावनो गायनोब्ला नों गाव हारसिं एवगोनो हाया। जायनि थाखाय जोंङो साब्रै साबा बिदिनो जोंङो बदल होलायनानै जों बिदि खामानि मावोमोन आरो जायखौ जोंङो बेखौ मा होनना बुंङो बेखौ ओ ज' ज' जानानै जोंङो हेफाजाब होलायबाय औ। बेफोर बेफो सावरि बाद औ बेफोर जों नि आसारखान्थि जोंङो बर'फ्राथ' बे बे हाबाखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो मावोमोन आथि खालाव एसे खमायलांनो हमनायखौ जों नुयो आरो जायनि थाखाय जोंङो गोबां खामानि बिथिंङाव जोंङो हाजिरा खामलाखौ जों लानो गोनां जायो आरो। मानोना जोंङो हाजिरा खामलाखौ जोंङो दायो ओ मा मावो नाथाय गोदोनि समावथ' जों हाजिरा खामला मावग्राया एसे खममोन आरो नंङा होमबा नोंथां जों बिदि खामानि मावनानैनो हेफाजाब होलायनानैनो जोंङो खामानिखौ मावनानै लायोमोन आरो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंङो हारिमुखौ जोंङो बोरै
औ नोंथां। औ दा बेनो जोंनि हारिमुफोरखौ जों फोथांना लाखिनोबा जों ओ इयुन समावहा जोबोद ओ मोजां खामानि मावलांनांगोन दा आरो बुंनाय बायदि रेखा नोंथांङा बुंनाय लेखानो जों बेफोरबायदिखौ गासै सैबो जुदि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिनानै बा जों गावनि खामानिफोरखौ एसे ओ गारथ'नानैब्लाबो समाजनि खामानि बा जोंनि ओ जोंनि हारिनि खामानिखौ जों मावलांनांगोन आरोना जेरै जोंनि हारियावहा गोबां रोखोमनि लाइमोन सेंग्रा- सिख्ला सिख्लाफोरा आथिखाल आथिखालावबो जों मावनायखौ नुबोदों औ बेबायदि ओ जों मावनायखौ जोंङो इयुन समावबो मावलांबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो नोंथांङा जेरै मख'नाय लेखा खा सिगाङावनो जोंनि माने मोनसे हारिनि सिनस्रियानो जाहैबाय बे हारिनि हारिमु आरो बियो हारि माने मोनसे हारिनि ओ सिनायथियानो जाबाय बे हारिनि हारिमु बिदिबो बुंनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
औ औ।
नोंथां औ दे।
होमब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ। दे नोंथां गोजोनबाय गोजोन्थों।